औ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सम होनो हागोन नामा दसे सम?
औ हागोन।
जों मोनसे
ओ आयदानि मुङानो जाहैबाय जोंहा दानि जुगाव सोलिबाय थानाय जि जानबुं बै जानबुंआ बर' लाइमोनफोरनि सायाव मा गोहोम खोलैदों माबायदि ओ मुलाम्फा होदों बैफोरनि बागै सावरायगोन। नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
दा जोंहा जानबुं बुङोब्ला जि दा जों बाहायबाय थानाय एबा दानि मुगायाव सोलिबाय थानाय जानबुं बेबायदि नङामोन गोदोहाय जानबुंङा
गिबियावनो जानबुङा‌ जे फनल' थांनाय बिदिमोन। औ जायखौ जों टेलिफनबो बुंनाय जायो।
औ
बिनि उनाव जे मोनसे बिदिनो फैदों नाथाय बे टेलिफनाव जे बेदि स्टार थालायोमोन। एबा मोननै थायोमोन मोन से जे फन राय्लायग्रा मोनसे मिचिन जेराव जों नाम्बार दाइल खालामो। बिनि सोलायै जोंहा मोनसेल' फैदों बिदि
औ
बिनि उनाव लासै लासैनो जोंहा किपेड मबाइल फैदों आरो बिनि उनाव जोंहा बिदिनो समजों लोगोसे लासै लासै जों दा बाहायबाय थानाय जे एन्ड्रयड एबा स्मार्टफन फैदों
औ औ
आरो बिनि उनाव जोंहा जे दा जोङो जानबुंजों सिगांथ' फनल' रायलाय जायोमोन नालाय दा बिदिनो जोंना जानबुंआव जानबुंजों जोङो भिडिअ'फोर एबा गोबां बेसाद फोरबो नायजायो आरो लोगोसे जोंहा सावगारि सेबखांनो बैहाय जोंहा केमेरा बेफोरखौबो होनाय जाबाय।
औ
औ दा बिदिनो समजों लोगोसे बै केमेरा बिनि कुवालिटिफ्राबो मोजां जालांगासिनो।
औ
औ लोगोसे जोंहा जानबुंजों मा मा मुलाम्फा जादों बुङोब्ला जे जानबुंजों जोंहा ओरै जायगाफोरखौबो जोङहा जानबुंनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो बिदिनो जे गोजाननि लोगो एबा सुबुंफोरखौबो जोङो भिडिअ कलनि गेजेरजों नायनो हायो आरो आरो ओ बिदिनो जोंहा फरायनायनि बेलायावबो गोबां मुलाम्फा जादों आरो आरो बिदिनो जोंहा जे जायफोरा भिडिअ बानायो
औ औ
जायखौ जोङो ब्लगारबो बुंनाय जायो बिसोरबो जे बे जान बुंजोंनो जे भिडिअ खालामनानै इउटुब एबा फेसबुकफोराव होनानै गोबां रांबो आरजिनो हादों
औ
लोगोसे जोंबो गोबां जे जानबुंनि गेजेरजों अबावबा माबा मोनसे जाथायथाय जायोब्ला जों बे सानबुंनि गेजेरजों मिथियो आरो गोजाननि जाथायखौबो खम समनि एबा दसेरनो मिथियो जोङो आरो बिदिनो जोंहा फरायनायाव बुङोब्ला जाय फरायसाफोरा जे गामि ओनसोलनि एबा जायफोरा बिदि गिदिर गिदिर एक्जाम जायो जेरै जे नि बेफोरबायदि एगजामफोरखौ जोंहा जे सानबुंनि गेजेरजों ज अनलाइन क्लास लानानै जोंहा होनो हादों आरो।
औ औ
औ आरो दा बिदिनो जोंहा जानबुंजोंनो जे जोंहा कलेजफोराव फरायनाय एबा जे जोंनि नांगौ जानाय माबा मोनसे बुस्थु एप्लाइ खालामनोब्ला जोंना सानबुंनि गेजेरजों जायो।
औ
आरो जोंहा दा फैसा जे जोंहा गुगोल पे बेयाव फैसाखौबो जोंहा जानबुंनि गेजेर जोंनो फैसा बिलाइखौ लोगोआव लाखायाबालानो जोङो दखाननिनो माल बुस्थु बायनानै हरनो हायो आरो। आरो बिदिनो जोंहा जे जानबुंआबो गोबां रोखोमनि दं आरो बिनि दामाबो गुबुन गुबुन जायो। जेरै आं मोननैसो जानबुंफोरनि नाम बुंनि। औ जाय गोदोहाय मबाइलफोराव दंमोन जानबुं बेफोरो जे नकियाफोर थायोमोन सामसुं लाभा बिदिनो गोबां थायोमोन नाथाय दा बिदिनो
जे गोदान गोदान मबाइल ओंखारबाय एबा बैफोरो बैसिनिफ्राय मोजांसिन जेरै एम आइ जोंखौ जों बेखौ चावमि एबा रेडमि होनाबो मिथियो। भिभ सेमसां जे आइफन बैफोर बिदिनो गोबां दाम गोसानिबो मबाइल ओंखारलांबाय।
औ औ
दा बिदिनो जोंहा जानबुंजों मुलाम्फाल' जादों नङा जोंहा आसामुंजों गोबां खहाबो जादों।
औ
बिदिनो जोंहा उन्दै उन्दै सुबुंफोरा एबा गथ'फोरा जे बे जामबुंनि गेजेरजों भिडिअ' गेमेफोर गेलेनानै जोंहा गोबां गासिबो जाबोनो हमदों। बिदिनो जोंहा बे जानबुंनि थाखायनो जोंहा जानबुंङआव बिदिनो माबा माबि नायबाय थाना भिडिअफोर नायबाय थाना जोंहा गथ'फोरा जे सिगांनि जों सुबुंफोरखौ नुयोमोन जे जोंहा फिल्डफोराव बल गेलेनो एबा गामि फोराव माबा माबि खेला गेलेनो ओंखारोमोन दा नाथाय बिनि सोलायै जोंहा गथ'फोरा न'सिंनिफ्राय ओंखारि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसे जानबुंनि थाखाय जे जोंहा इन्टारनेट फैनो थाखाय जोंहा जि टावार गायो। औ बेनि थाखायबो जोंना खहा जादों। दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जानबुंनि बागै।
औ हागोन नोंथां जोंहा जामबुं ब्ला जानबुं माने फनानो जाखाबाय मबाइल बाइल नङा होनबा बै जानबुंङा बै मबाइला मोनसे मेसिनारि बुस्थु। जाय मेसिनारि बुस्थु जाय मेसिनारि मुवा जायो एबा बेसादजोंनो जों दाब से जायगानिफाय गुबुन दाबसेनि जि खैफोद आफोद जि दावराव दावसि जानाय जि रंजानाय बाजानाय जि फोरबो फुजा बेखौ नुनो हायो नङा होमबा आरो लोगोसेनो दाबसेगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि जि लोगो गावनि खुरमा बस्थि गोबां सुबुंजोंनो जोङो सोमोन्दो लाखिनो हायो। एबा खबर लालायनो हायो। बै जानबुं बै जानबुंजों बै जानबुंखौ लानानै एबा बै जानबुं खौ बाहायनानै मा मुलाम्फा जादों मा गारजि गोहोम खोलैदों बेनि सायाव फंनैसो बुंनो नागिरदों आङो। जोंनि बर' लाइमोनफोरा बैफोर जानबुंखौ लानानै खायसेया मोजां गा खामानियाव बाहायदों जेरैहाय नोंथाङा बुंनानै थांबाय ओ गावनि जि रोंगौथि एबा बायदिसिना जायगायाव बेरायहैनाय बैफोर भिडिय'खौ सेबखांनानै गोबां इउटुब फेसबुक इन्सटाग्रामनि जोहै गोबां लाइक मोननानै गोबां कमेन्टस गोमा गोबां भिउ मोननानै बैफोरजों फैसा आरजिनो हादों बेयो जोंहा मोज जां गोहोम खोलैदों मोजां मुलामफा होदों। लोगोसेनो जोंहा जि बैफोरबायदिनो गावनि मुलामफाखौ नायहैनानै एबा ससियेल मेडियानि मुलामफाखौ नायगिरनानै गोबां आइजो गोबां सुबुं गोबां बर' लाइमोनफोरानो जि लाजिया फाजिया गावनि खानदा खानदा ड्रेस गाननाय लाइक्स कमेन्टनि आं खालाव फैसा आरजिनायनि आंखालाव बैफोराव गोबां गारजि गारजि भिडिअ' हेगारनायखौ जों नुनो मोनो। ओ गावनि जि खुरमा बसथि जि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा गासिखौबो लाजिनानै गारनाय बेखौबो जों नुनो मोनदों। लोगोसे दानि जुगाव जि मोजां मोनलायनाय नङा होमबा बे मोजां मोनलायनाय लाइमोन फोरनि मोजां मोनलायनाय बैफोर लाइमोनफोरनि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव जि मा बा मोनसे दावराव दावसि जायोब्ला बैफोराव जि मबाइलनि जोहै ससियेल मि दियाव गोबां एप्लिकेसनफोराव गावसोरनि जि पार्सनेल एबा गाज्रि गा ज्रि सेबखांनाय बैफोर सेबखांनायफोरखौ हगारनानै जि गुबुनखौ एबा गावसोरनि गेजेराव सोलिनाय जि नांलाय खमलायखौ बरनाम बरसि खालामनाय बैफोर जाथायखौबो जोङो दायो नुनो मोनो। बैफोर जाथाया बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां गारजि गोहोम खोलैदों आरो लोगोसे जोंहा जानबुंनि जोहै मोनसे लसबो जादों लस मुलामफा जायाखै जोंहा हानिबो जादों बै हानियानो जाहैदों गोदो गोदाय जोंहा जानबुं गैयामोन गिबिसिन जानबुं गैयि सिगां जोंहा महाराजा महारानि नि जि बै समाव जोंहा लाइजाम लाइजामनो लिरनानै गोबां खौरां दैथायहरोमोन। बैफोर लाइजाम लिरनाया जोंहा दानि जुगाव जि जानबुं ओंखारनाय लोगो लोगोनो बैफोर लाइजाम लिरनाय हाबाफारिया हुदाया गोमानानै थांबाय। जोंहा लाइजाम लिदनाय हाबाफारिनि गेजेरजों हुदाजों गोबां मुलामफा जायोमोन। दानि जुगाव जानबुंनि गेजेरजों जानबुंनि जोहै जोंहा लाइजामखौनो गावनि आखाइजों गावनि साननायजों गावनि माइडजों जोंहा लिरनो रोंबावला डाइरेक्ट बुंनो थाङोब्ला जानबुंनि जोहैसो इन्टारनेटनि जोहैसो बैफोराव जि लाइजाम लिरनाय बैखौसो संदाननानै एबा नाय गिरनानै लाइनजामखौ लिरनाय जायो दा बैफोरबायदिनो जानबुंनि थाखाय खावसेथिं मुलाम्फाबो जादों खावसेथिं ओ हानिबो जादों। गाज्रि गोहोमबो खोलैदों नोंगौ बेयो सै जानबुंखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बेयो मोजां आरो गारजि खामानियाव बाहायोबा बेयो बर' लाइमोनफोरनिल' नङा गासै सुबुंनि नो बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनिनो मोजां आरो।
औ
हो दा होमबा जोंहा नोंथां समाबो जाबाय गोबां सावरायबायबो। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ